नोंथाङा फ्रि दङ नामा दायो?
औ नोंथां फ्रियैनो आं
उम नोंथांजों आङो सोलोंथायनि बागै रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन ओ दाथ जों सोलोंथाइ होनोबाथ मिथिखायोआनो सोलों थाया मा बा सोलोंथाइखौ जोंनि जिउआव मानो नांगौ ओ जेनेबा जों सासे मानसिनि जिउआव सोलोंथाइ गैयाबा माबादि ओ दा बेखौ बुंनो थाङोबा जोङो जोंनि जिउआव सोलोंथाइया गोब बां गोनां आरोना ओ दाथ‌ सासे से उन्दै बा उन्दै गथ जोनोम जाजेननायनिफ्राय बे गथखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय सोलोंथाइनि गोनां जायो मानोना सोलोंथाइ गैयाबा जों जों गोबां गोग्लैसोनो गोनां जायो दा बेनिखायनो ओ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां दा सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइया गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो बा सोलोंथाइनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आयदानि बागै मिथिनो हायो ओ दाथ उन्दै बा बा बोसोर द बोसोरसोनि उन्दै गथ फोरनि उन्दै गथ फोरखौ बे ब्रै बोसोर बा बोसोरनिफ्रायनो सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालिफोराव थिनहरनाय जायो मानोना उन्दै गथफोरनिफ्रायनो बा उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंथाइ लायाब्ला मा होनो उनावहाय जोंनि जौगानाया माने गोबां जेंना जायो बेनिखायनो सोलोंथाइया जोबोर गोनां आरो गुबुन जायगाफोराव दावबायहैनाय बा ओ गुबुन जायगानि सोमोन्दै मिथि नाय गुबुन जायगानि सोमोन्दै बिजिरसंनो थाखाय मा होनो गुबुन जायगासिम दावबायहै नों दा बेफोरबायदि दावबायनायावनो माने सोलोंथाइया जोबोर गोनां आरो दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला ओ सासे सुबुंनि जिउआव बा मानसिनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोर गोनां ओ दा नोंथांमोननिखै सोलोंथाइया मा? बादि बेफोरखौ बा नोंसिनि जायगायाव सोंलोंथाय थाया माबायदि जौगादों बेफोरखौ आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
ओं नोंथां हागोन ओरैनोथ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला मोनथिखायो नोंथां मानो होनोबा सोलोंथाइया जाहैबाय गोबां आयदानि रोखोमनि थायो आरो सोलोंथाइखौ गावनि गाउ नि गावनि हारिनि सोलोंथाइ मोनसे आयदा थायो गावनि जे बे बिमानि राव बेनि मोनसे आयदा थायो बे आयदाज बे आयदाजोंल' जों थांबाय थायोबा दावगानो हानाय नङा आरोना नोंथां आर बेनिखायनो गुबुन गुबुन हारिनि आयदानि राव थुनलाइ बेफोरखौबो जों गावनि बर' रावनि सोलोंथाइनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आयदानि राव थुनलाइखौबो जों सोलोंफानो गोनां जायो आरोना नोंथां आरो सोलोंथाइया नो जा-जाहैबाय सासे मानसिनि जिउ जिउखौ दानो हायो आरो बे ओनदै गथ'निफ्राय लानानै नोंनि इयुन जिउ सिम बे सोलोंथाइयानो नों-नोंनि नोंनि थासारि नोंनि नोंनि सोलोंथाइ नोंनि गियान आखलफोरखौ दानो हायो सोलोंथाइयानो आरो सोलोंथाइ गैया ब्लानो माने जिउआ नों थांनानै दङब्लाबो गोथै बायदि होननाय जायो आरोना नोंथां मानो होनोबा सो लोंथाइयासो सोलोंथाइया जि जों सासे मानसिनि जिउखौ दानो हायो आरो जोंनिथिं बेफोरबायदिनो सोर बेफो बिदि एसे जौगानाय दं आरोना नोंथां सोलोंथाइ लानानै खायफाया सोलोंथाइ लानानै डिग्रि लानानै डिग्रि कमप्लिट खालामनानै मोनसे आयदा लाइनाव फरायलांनानै जेरै मास्टार मास्टार लाइनाव फरायलांनानै उम बेयो मास्टार लाइनाव फरायलांनानै मास्टार जाफैनानै उन्दै उन्दै गथ गथ'फोरखौ गावनिस्राय उन्दैसिन गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होफिननो हादों आरोना बे सोलोंथाइनि बागै फोरमायलांफिननो हादों आरो बेनि सो लायै खायफाया सोलोंथाइ लानानै मोनसे आयदायाव मोनसे एक्स्रा आयदायाव फरायलांनानै डिग्रि लानानै बियो सासे डक्ट'र जाहैनो हादों डक्ट'र जानानै आरो गुबुन खायसेया मोजाङै फरायलांनानै खायसेया आबादारिबो जायो जाहैनो हादों बेफोरबायदिनो जोंनिथिं एस एफा एनै दावगानाय दं आरोना
औ औ
खायफाया बेफोरबायदि साख्रि सरखारि साख्रि बेफोरबायदि मोन सोलोंथाइ लानानै सरकारि साख्रि बेफोरबायदि मोनाब्लाबो खायफाया सोलोंथाइ लानानै गावनि जायगायावनो गावनि गामियावनो मोनसे फिसा स्कुल खलिनानै ओनदै ओनद गथ' फोरखौ सोलोंथाइ होनो नाजादों आरो सोलोंथाइया माने गावनि थांना थानायनि थाखाय गावनि माबानि थाखायल' जाया आरोना सोलों थाइया सासे मानसिनि गुबुनाव दावबायहैनायनि गुबुनजों गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों माबायदि रायलायनाय माबायदि बिसोरजों मिलायनाय बे बेफोर गासैखौबो फोरोङो आरोना बेफोर गासैखौबो सोलोंथाइ लायोब्लासो जों मोनथिनो हायो आरोना नोंथां बेनिखायनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि जोंनि सासे मानसिनि जिउआ थांनानै दङब्लाबो गोथै बायदि होननाय जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लानाया जोबोद गोनां सोलोंथायाइया सासे मानसिनि थाखाय जोबोद गोनां आरोना नोंथां
औ औ
माबाफोर फोरमायनो सानो नामा
औ नोंथांमोननियाव बिदिनो उन्दै उन्दै गथ' बा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बेफोरबायदि सोलोंथाइनि माबाफोर लाहार फाहार खालामनाय दङ नामा?
औ नोंथां उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जेरै सरखारनिफ्राय फैनाय अंगन बादि थायो
औ औ
आरो बेफोरबायदिनो सोलाय बेफोरबायदि नङाब्लाबो बेफोरबायदि थानायनि अनगायैबो गुबुन जेरै सासे मानसिया नों सरखारि साख्रि मोना बिदिनो मोजाङै सोलोंथाइ लालांनानै मोजाङै बियो गावनि डिग्रि फरायनायखौ कमप्लेट खालामनानै बियो फोजोबनानै फैनानै
उन्दै उन्दै गथफोरनि थाखाय मोनसे टिउसन बायदिनो बेयो मोनसे सालि मोनसे फरायसालि फिसा खुलिनानै ओन्दै ओन्दै गथफोरखौ फोरोंनो नाजायो आरोना फोरोंनो नाजानाय दङ आरोना नोंथां आरो सोलोंथाइ ओन्दै ओन्दै गथफोरनि ओन्दै ओन्दै गथफोरा मोनसे फिसा सोलोंथाइ बेनिफाय लानानै मोनसे बुहुमनि बागैनो मोनसे गावनि सोलोंथाइनि बागै गावनि बुहुमनि बागैनो बियो सोलोंथाइखौ मोनथिलांनो हायो आरोना सोलोंथाइ लायोब्ला बे गासैनिबो गासैनिबो जायगा गासैनिबो थासारि गासैनिबो मोनसे फोरमायथिखौ मोनसे मोनदांथिखौ फोरमायनोहाय सोलोंनानै लानो हायो आरोना सोलोंथाइनि हेफाजाबजों
औ औ
आरो नोंथाङा
ओ आंनि आंनि बिथिङै आङो सोलोंथाइखौ सासे सासे सुबुंनि थाखाय जौसे जौखोन्दो गोनांथि होनना सानो मानोना जों सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुङा जेरावबो दावगानो हाया जुदि ओ जों सोलोंथाइ बा गियान गैया गियान थायोब्ला जों जेरावबो जौगानो हायो दावगानो हायो ओ दा सासे सुबुंखौ जौगाहोनो थाखाय दा सोलोंथाया जोबोर गोनां ओ दा जों आ जेनेबा सासे सुबुंनाव जुदि सोलोंथाइ थायोब्ला बे ओ सुबुङा माने गुबुन जायगायावबो मिथि लायो गावनि ओ नाम मुंफोरखौ जौगाहोनो हायो बा गोदान गोदान दामिन गोदान गोदान ओ सोदोब बेफोर खौ सं दाननो हायो जुदि सासे सुबुंनाव सोलोंथाइ थायो दा बिनिखायनो सोलोंथाया ओ जोबोर गोनां ओ दा नोंसिनि जायगायाव ओ नोंसिनि जायगायाव बिदिनो माबाफोर आयदा बा एग्रिकालसार बेफोरनि आयदा बा लाइन लानाय ओ बा जोबोर सोलोंथाइ गियान गोनां माखासे सुबुंफोर दङ नामा
ओं नोंथां दङ बिसोरो जाहैबाय सोलों उन्दैनिफ्रायनो फिसा फिसानिफ्राय सोलोंथाइ लाबोनानै बिसोरो गावनि फरायनायखौ जेब्ला दि जेब्ला जेब्ला नैजिनै थाखोसिम फरायख्लां फरायख्लां फरायखाङो। अब्ला बे अब्ला बिनि उनावहाय बिसोरो बोसोरथामनि थाखाय मोनसे एग्रिकालसार होननाय मोनसे कर्सखौ बिसोरो बोसोरथामनि थाखाय लायो आरोना। जेब्ला बे बोसोरथाम खरसा जोबलाय जोब्बाय अब्ला बे अब्ला बियो गावनि थाखाय एग्रिकालसाराव खामानि मावनानै गावनि जिउ राहाखौ। खुंनो हायो आरो बेफोर जिउ राहा खुंनायनि जाहोन गुबै जाहोनानो जाहैबाय सोलोंथाइ लानाय आरो ना नोंथां। मानो होनोबा सोलोंथाइ लानानैसो बेफोरबायदि गाव गावनि जिउ राहाखौ गाव गावनि थांखिखौ एग्रिकालसार। लांनानै एग्रिकालसारसिम लांनो हादों। बेफोरबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानसिया गोबां जायगासिम मोनहैनो हायो आरोना गोबां गावनि थांखिसिम मोनहैनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
बिदिनो सोलोंथाइया सासे सासे मानसिनि थाखाय गोबां गोबां गोनां आरो ना नोंथां? गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो गुबुन हारिनि मानसिफोरजों रायज्लायनोब्लाबो बे सोलोंथाइ हायोब्ला जों जेखौबो गिनांगौ गैया आरोना नोंथां।
औ औ
दे अब्ला नोंथां जोंना समा जाबायबो। आरो नोंथांजों नायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय। औ नोंथां दे बिदिब्ल ना नोंथां? औ दे नोंथां।
औ